औ औ खोनादों।
ओ नोंथाङा फ्रि रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ अब्ला दायो जोङो बे समाव ओ सैमानि बिसय रायज्लायनायनि।
औ जागोन दे।
अ होमबा आङो बुंनो बुंनोसै ओ सैमाया सै सैमाया जों जोंनाव बयनावबो थायो गोबां मानसि फोरनावनो थायो। आरो आरो जों जोंनि जोंनि जायगानि मोने ओ बहुत गोबां जायगाफोरावनो लांनानै फि मोजाङै फियोब्ला जोबोद मोजां माने जानला मानला बे बेमार आजारफोर जालाबाया जोंनि सैमाया आरो नाथाइ गुबुननिफ्राय जोंनियाव लाबोयोब्ला। बे बेफोर सैमाफोरखौ जों नुनो मोनो जे गो गोबां बेराम बेराम जानाय ओ मेदिसिन होनांगौ गो गोनां जानाय डक्टरनाव लां गोनां जानाय बेबायदि जोङो गोबां आरो जोंनि गामि फोरावब्ला बे सैमाखौ जोंनि लकेल सैमाखौ ओ गारनानै दोननाय जायो ओ खा थेर खालामा मानसिफ्रा एसेबां ओ जि नआव जि ओंखाम से बेफोर मोनजानाय बेफो फोरजोंनो थांनानै थायो जोंनि लकेलनि सैमाफ्रा ओ बिदिनो सोलियो नाथायब्ला गुबुननि सैमाफोरखौ नायोब्ला दानि जुगाव मानसिफोरा ओ अनेक अनेक कान्ट्रिनिफ्राय लाबोनानै बिख लाबोनाय बे ब्रिटसफोरखौहाय जोंनि जायगायावहाय फाननाय जायो। सिटि सहरफोरावहाय आरो बेफोरनिफ्रायनो बायना लाबोनानै नफो फोराव फियो आरो बि आरो बिसोरनि थाखाय जानाय। जानायफोरखौबो ओ बायनानैसो जाहोनाय जायखौ जों नुनो मोनो। बे जाहोयो पिडिग्रि बायदिसिना जाहोनानै आरो लोगोसे एसेनो बरफि बायनानै जाहोनायफोरखौ जोङो नुयो। आरो बेबायदिनो नुयो सैमाया अनेक रोखोमनि दोङो ओ बे जोंनि जोंनि दिसि सैमा आरो गुबुन जायगानि जेरै जारमान सेफट ओ पिपुल लेब्राडर बेफोरबायदि अनेक अनेक रोखोमनि सैमाफोरखौ नुनो मोनो आरो भुथिया फोरबो नुयो जोंनि साखाथियाव थानाय भुटानफोरनि सैमाफोरा जोंनि सैमानिसाय आलादा जायो बिसोरनि सैमाफ्रा जोंनि क्लाइमेटआव बा जोंनि वेदारावहाय बिसोरो ओ थानो थाखाय जोबोद गोब्राब मोनो नाथायब्ला जोंनि सैमाफ्रा जोंनि सैमाफोरा बिसोरनि जायगायावबो ओ गोरलैयैनो सहसाव थाहैनो हानायखो जोङो नुनो मोनो।
औ।
दायो नैबे समाव आङो नोंथांनो सेैमानि बिसय एसे बुंनो थाखै गथायबाय।
औ हामबाय होनदो नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बियो सैथो बाथ्रा जों नुनो मोनो जों नुनो मोनो सैमाया ओ बहुत जातनि थायो जेरैहाय जोंनि गामि एरियाफोराव ओ सैमाया जो जोला थायो आरो फान्था फान्थि बेबायदि थायो आरो जोंनि बर'फोरा गोबाङानो बांद्राय लकेल सैमाखौ ओ फिनाय जायो आरो खौ फिसियोब्ला जोंनि ओ बर'फोरा बांद्राय ओंखाम होनानै बेखौ फिनाय जायो आरो जेब्ला जों नायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ खौबो जोङो नुनो मोनो जेरैहाय गोबाङा सैमाखौ मोजांहै फिसियो सोरबा न'आव ओ गुबुननि ओमफ्राय बायनानै फिसिनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो दा। जोङो जेब्ला जोङो सैमा होनबा जों मोनथियो जे सैमाया फिसा होयो आरो बियो फिसा होयोब्ला खनसेयावनो बियो माब्रै माबबा बेबायदि फिसा होनाय जायो आरो बे फिसाखौ फियोब्ला ओम। जोङो फार्स्टआवनो बेखौ गाइखेर होग्रोनांगौ आरो गाइखेर होबानै ब्ला देरलाङो अब्लानो बियो ओंखाम जायो आरो ओंखाम जाहोनानै बेखौ फेदेरनाय जायो अब्ला नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा बेसे मानि सोमोन्दो
ओ। औ सैमाया ओ नोंथाङा जि बुंदों बे थार बाथ्रा सैमाया फान्था फान्थि थायो आरो सैमाया ओ मेक्सिमाम जोंनि सैमाफ्रा लकेलफ्रा ओ बे थान्दा बोथोरथिं जाय नभेम्बर डिसेम्बरथिंहाय बांसिन फिसा होनायखौ जोङो नुनो मोनो नो। आ। आरो आरो सै सैमाया दानि बे जौगाफु मुगायावथ सैमाखौ सैमाखौ जों नायोब्ला सैमाखौ मानसिफोरा ओरैबायदि मोजां मोनो गेलेयो मायो न'फोराव गावनि बिसिनायाव फुथुब फायो। ओ मानसै बाय बिदिनो रायज्लायो आरो जों बेखौ गुबुन हादोरफोराव नायनो थाङोब्ला आमेरिकाफोर बदिखौ नायोब्ला बेयावथ बेयावथ ओ गथ'फोरा फिसालाफोरा पेरेन्टसफोरजों थानाय जाया पेरेन्टसफोरा हारसिं थानाय जायो बै समावहाय बैसोरो बांसिन सैमाखौ न'आव फिसिनानै आरो बिथांमोना बिदिनो सैमाजोंनो रायलायनानै बिदिनो गेलेनायखौ जोङो मिथिनो मोनो।
औ औ।
सैमाया जोंनि जिबनावहाय जोबोद गोनांथि मानोना सैमाफोरा जोंनि जोंनि ला एवारनेसखौ खालामना होयो जेब्ला माबा मोनसे सिखाव बा माबा मोनसे जुनथु बेलेग माबा फैनानै जुदि न' खाथियाव गुबुन सिनाय मोनि बुस्थुफोर फैयोब्ला सैमाया सोंनानै बा होख्रावनानै सैमाया नोंखौ उन्दुना थादोंब्लाबो नोंखौ ओ सांग्रां थिखौ जोंनो होयो ओ बेखायनो सैमाया जोंनि थाखै जोबोद मोजां ओ सैमाया अनेक रोखोमनि थायो सैमाया गेलेनो मोजां मोनग्रा सैमा थायो आरो आरो सैमाया खायफा सोंग्राल थायो सोंनानै अरा आरो खायफा बा सैमाया सोङाबो मायाबो नाथायबा बिसोरो डाइरेक्ट अरखायो माने एग्रेसिभ बोजायो आरो सैमाफोरखौ माने आरोनि सैमाफोरखौ जों नायोब्ला आरो जि खेबसे अरबाय बेफोर सैमाफोरा फोरा माने अगारनो नायगिरा बेफोरखौ जोङो मिथियो बा नों नुनो मोनो आरो आरो दाथ दा जोंनियाथ दा जौगाफु मुगायावथ सैमाया एसे लानाया कालसारसो जाबाय गोबां मानसिफोरानो फ्रियो आरो लाबथिङो फुंफ्राव मरनिं ववाक फुंनि बेरायनो एक्सारस खालामनायाव ओ ब्याम खालामनायफोरावहाय लांफायो आरो बेलासि समावबो बेरायबिहैयो नुयो खिनो सैमाया जेबो ब्ला खिनो ओंखारगोन सैमाखौ खिनोबो लाबथिंनायफोरखौबो जों नुनो मोनो बे समावहाय नोंथाङा सैमानि बिखय माबाफोर मिथियोब्ला बुंनो हागोन बे समाव
औ नोंथाङा जि बुंलांबाय बे सैथो बाथ्रा दा जोङो सैमा मानसिफोरा सैमाखौ फिसियो बे जाबाय सोरबा सोरबा गावनिखौ नेनो थाखाय सोरबा फिसियो आरो सोरबाया गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय फिसियो बेखौज जोङो नुनो मोनदों। आरो सोरबाया मोनाबिलि समाव नेनो थाखाय बे सैमाफोरखौ फिसिनाय जायो। जेब्ला गोबां बेबायदिनो लामा दब्रा थिं जेबा सिनाय मोनोनि सुबुंफोरा फैयोब्ला बेखौ नेनो थाखाय सैमाखौ फिनाय जायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै मानसिफोरा आ बे सैमाखौ फिसिनाय जायो आरो सोरबाया सैमाखौ मा खालामो गावनि नआवनो मोजाङै फिसिनानै गावजोंनो लाखियो आरो मोजाङै बेखौ थुखैयो आरो बेखौ मोजाङैनो सेम ओ सेम खौ हारि होननानै मोज मोजाङै थुखैनानै मोजाङै साब सिखोन लाखैयो आरो जेब्ला जों नायो गुबुन गुबुन सैमाफोरखौ जेरै लामा दब्रयाव थानाय बेफोरबायदि सैमाफोरा मैला ला थानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय बे हाथाइ बाजारफोराव गोबां बेबायदिनो सैमा जायफ्रा मालिक गैया बेफोरो गोदाव सोराव गिदिंना थानाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो बेजों ओ बे सैमाफोरा लेथ्रााहै थायो आरो ओ सैमाया मोजां थाया नाथाय नआव फिसिनाय सैमायाबा मोजाङै थायो आरो बेखौ बिगोमाया साब सिखोनै लाखियो आरो मोजाङैनो लाखियो आरो बेखौ थुखैनानै मोजाङै लाखियो आरो बिनि नांगौ जानाय आरो बेनो जानो गोनांफोरखौ होयो जगायनानै होयो आरो बेबायदिनो गासै बिथिङावबो नांगौ जानाय बेखौ गासैखौबो जगायनानै होयो ओ जों जेब्ला जोङो सैमा फिसियो। अब्लानिया बेखौ जोंनि ओ बिगोमाफोरा उम मावो आरो बेबायदि खालामो आरो नोंथाङा बेबायदिनो माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ बे समाव ओब ओ बुंबावनो इसे आरो बिनि उनावनो बे जोंनि सैमानि टपिकखौ बे समावनो फोजोबनायनि ओ फोजोबनोसै बे समाव आं इसे बुंबावनो। सैमायाबो मोनसे मोजां फालांगि खालामनो हायो। ओ दानि जौगाफु फु मुगायाव सैमाखौ ओ मोजां जोथोन लानानै बा गुबुन जायगानिफ्राय सैमाखौ ओ बिहरनानै लाबोनानै बेखौ नआव फिनानै जो जोला दोननानै बेखौ फिसा गफाय होनानै बेखौ जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो बा मिथ थिनो मोनो। दिनैनि मुग दिनैनिब बे जौगाफु मुगायावहाय सैमाखौ सै बो बि बेफार फालांगि खालामनोबो ओ बुहुद हायो माने बहुत जोंनि थाखाय बहुत मोजांथि। ओ गो ओ मोजांबो सैमा गासैनि थाखाय नांगौ। दा बेखायनो सैमागोनि फालांगि खामोब्लाबो जोबोद रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय मासे मासे जार्मान सेपार्टखौ दा-दाबायदियाव फानोब्ला ओ मास से सैमाखौ नैजि रोजा
उम उम।
जि रोजा। थामजि रोजा। बेफोरबायदिखो जों नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन जायगानि सैमाफोरखौ नु ओ सैमाफोरा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ रांजों बायनांगौ जायो।
औ औ।
सेनफ्रा आलादा आलादा जायो गुबुन गुबुन जायगानिखौ लानानै। आ आं बेसांखिनिखोनो बुंनानै ओ बे सैमानि तप
औ औ औ दे जागोन हामबायसै।